औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो। ओ गोजान फुंबिलिनि गासि नाय थाहोहरबाय ओ नोंथां ओ ओरैनो दं ना दा? औ।
औ दन।
ओ दा आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंजों आं मोनसे नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। ओ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ जोङो दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय दैबानानि सायाव सावरायनाय जागागोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
आं दा दैबाना होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ बे जाबाय मोनसे मिथिंगायारि ओ जाहोथाय आ आखुथाय नङा होमबा नोंथां? ओ मिथिंगायारि जाहोनाय मो जे आ अलखद ओ जेरै जों दा नुयो जोंनि माखासे आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जों गोबां ओनसोलाव जों दैबाना जानाय खौ नुबोगासिनो दा नुगासिनोबो दं नङा होमा नोंथां? नै दाख्लै साननै बावैसो सिगां जाना थांनाय अरुणाचल बा पासिघाट ओनसोलनि खाथिनि जेरै जनाय ओनसोलाव जों गोबां गिदिर दैबाना जानानै थांनायखौ नुनो मोनबाय। दा बेबायदि दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो। नङोमा नोंथां? जेरै जोङो आबादफो थारनि आबाद माइ फोथारा जोंहा खहा जायो न' बां लोमसावनानै जोंहा न' बाङा गारज्रि जायो। बेजों लोगोसे जोंनि मैगं थाइगं खेथि आबाद मावनायफ्राबो जोंहा गारज्रि जायो। दा ओ दैबाना जा जाबाय होमब्लाथाय जोङो माने गोबां सुखख'खौ हायि खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ना? बे दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माखासे ओनसोलजों जेनेबा मिथिङो जों सुबुंफोरा खालामनानै लानाय जे दैमा सेर बा दैमानि हाग्रांफोराव हाब्रांफोराव जों बिफां लाइफां थानायफोरखौ दा जोङो सिगां समनिफ्रायनो दानै दानै फोजोब बोनानै दा हाब्रां ओनसोलफोराव ओ माने फिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनायनि थाखायबो माखासे ओ आलि थेनानै दोननाय दैनि ओ हाब्रांफोराबो गिसि खानानै माने ओ बायनानै बेजोंना जों दैबाना जानायखौबो नुनो मोनदों नङा ओमबा? आ आरो आरो आरो आथिखाल जोङो नुनो मोनो जे ओ बोथोरनि माखासे खासे सोलाय सोलनि जाहोनावबो बेबायदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा नोङो ओ बोथोर नङै एबा सम नङि समावनो जोङो गोबां अखा हाला बायनायखौ नुनो मोनो ना गोबां बिबांनि अखा हाला बायनायखौ आरो बेजों लोगोसे औ आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां बिबांनि अखा खोर अखा खोरोमनायखौबो आथिखाल जों नुगासिनो दङ। अखा खोरोमनायजोंबो गोबां अनजिमानि सुबुङा जों जिउखौ खोमानांनायखौबो नुबोगासिनो दङ नङा ओमबा नोंथां? ओ औ नोंथां। दा जोङो दै दैबाना बुंनो थाङोबा जोङो मोनसे ओनसोलनि ओ लोमलानाय बा जायगा मोनसे ओ ओनसोल जायगाखौ लानानै गोबां गुवार जायगानि दै लोमलानायनै जों सुबुं अनजिमानि थानाय जायगा ओमफ्राय आरो लोगोसे आबाद बिदि फोरखौ खहा खालामनायखौनो जों दैबाना होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां दा दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां सोमजिनानै फैयो नङा ओमबा नोंथां दैबानाजों फैफानाय माखासे लेथ्राफोरा ओ दैजों फैफानाय जे आबाद थिलिबा नखर न' सिंफ्राव हाबनानै दै दैफोराव थालांनानै माने जोंनि सुबुं अनजिमा बा जिब जुनारखौ गोबां ओ बेरामावबो खोख्लैलाङो नङा ओमबा नोंथां? गोदो समाव
औ नंगौ नोंथां।
दङ जोङो दे जोंनि आसाम ओनसोलाव गिदिर दैबाना जानाय जाउनाव माने जिब जुनार न' न'नो माने कलेरा बेराम जानानै जों सुबुं अनजिमाखो गोदोनि समाव खहा जानायखौ‌ खोनानो मोनबोदों नङा ओमबा नोंथां? दा थिग बिदिनो जों जुदि दैबाना जानायखौ होबथानो थाखाय एबा आं दैबाना जानायनि होबथानायनि माखासे राहाफोरखौ नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों आरो। नोंथां
औ
दा नोंथां नोंथाङा ओ खोना खोनासंबानो जाबाय नोंथां ओ दा दैबाना जानायखौ जों होबथानो थाखायब्ला नोंथांजोंनो जोङो दै सेर बायनायखौ थिखोनानै लाखिनांगोन दंग' साखोन सिखोन लाखिन थाखायनो जों दा नुयो जे दे तावन ओनसोलाव माने दैबाना जाला बायनायखौ नङा ओमबा एसे अखाब्लानो जों टाउन ओनसोलाव लोमजानाय खौ नुयो ओ दग' बा थांग्रा दाङोबा अब्ला जोङो दैबाना जानायखौ एसे खम खालामनो हागोन नोंथां दा जों बांसिन ओ माखासे टाउन ओनसोलाव ओरैबायदि नुयो जे एसे दसे समबा जि मिनिट बा मिनिट गोबां अखम बिबांनि अखा हाब्लानो दैबाना लोमलालाबायनायखौ जों नुनो मोनो ओ नोंथां नाथाय जों बेफोरो गासैबो जों जोंनि सुबुं अनजिमानि गावनो गाव खालामनानै लानाय होननानै जों बुंनो हायो नङा ओमबा नोंथां? ओ नोंथांनियाव आं सोंथि खालामनो सानबाय दे नोंथांमोननि ओनसोलाव दा दैबानाया माबायदि सुबुं मोनजिमाखौ खहा खालामदों आरो दैबाना नोंथांमोननि ओनसोलाव जादोंना जायाखै?
जादों आं दा नोंथांनो फोरमाय सानोदि दैबानानि सोमोन्दै नोंथां। जोंनिथ' दै बानाया जादों जानाया गोबाङानो जादों जेराव बुंनो थाङोबा जोंहा जोंनि ओनसोलाव जानाय जों सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों जे दैबानाजों गोबां भुगिनानै थानाय बेफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआव गोबां दुखु मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
दा मानो मानो मोनो होननानै बुङोब्ला बिस बिसोरना जेब्ला दै बानाया हाजो खर'निफ्राय फैयो। बिसोरनि न' बां माइ माइ खेथि मावनाय हा हु गासैखौबो बोखारनानै लांजोबो धन सम्पति खेथि बाथि गासैखौबो मानो होननानै बुङोब्ला हायाव गोबां खेथिया फैनानै अन्थाइ बालाखौ फैजोबबाय माइ माइ खेथिखौ गोबां अन्थाइ बालाफ्रा फैना बिदि जों अब्ला जों बहानिफ्राय माइ खेथि मोनबावनो नोंथां नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
दा औ दा बिदि होननानै बुङोब्ला जोंहा दै बानानिफ्राय बारग'नोब्ला जों गिबियावनो दैखौ जों दंग जावनानै जोङो गुबुन फारसेखौ हगार हरनायनि लामा लाग्रोनांगोन आरोबाव जोंहा दैबानाखौ गुबुन फारसे हगारनो थाखाय जाम्फै जामफै जामला जावनानै हगारनांगोन दा बुं थाङोब्लाथ' जों गोबां सुबुंफ्रानो नै दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां अखा जुब जुब हानायनि जाहोनाव दैबाना जादों दा बेनिखायनो जों बे दैबानिफ्राय बा दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखायब्ला जोंहा दैमा दै बारग'नो थाखायब्ला जोंहा नावबो दान नावनिबो गोनांथि जायो नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नांगौ नोंथां।
दा गोदोनि दिनावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबि थोंजोङैनो बानायमोननाव। थालिरनि नाव बानायोमोन नङा होमबा नोंथां। दानि
दानि दिनावसो डिजिटेल मुगा जानायलाय जोंहा नावखौ एसे गिदिर गिदिर नाव बानायनो हाबाय जायनि जाहाव बेफोरजोंबो रैखा मोनो दा दैबानानि जेंना ओमफ्राय गुबै जेंनायानो जाहैबाय जोंहा फरायसालिफोराव थांनाया बन्द' जादों मानो होननानै बुङोब्ला फरायसालि थांनो गोनां लामाखौ लामाखौ जोंनि दै बानाया ज बुखारनानै लांजोबबाय दा जेब्ला जोंहा फरायसालियाव अब्ला थांनो रायानो गैलाब्ला जों नावजों बाराबा माथो उफायबाव नोंथां नङा होनबा।
औ नोंथां।
दा दा बेखौनो आं बुंनो सानोदि जोंहा दै बानाय दै बानायाथ' मोनसे मिथिंगानि जाहोथाय नियम नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथां दा दै बानाया गोबां गोबां सुबुंनि जिउखौनो सिलिंखार खालामबाय दा जोंबो नुनो मोनदों दै बे दै बानायावनो गोबां सुबुङा सोरबाफोरा बुखार जानानै थैबाय सोरबाफोरा बुसोमजाबाय नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेल नोंथां। औ नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोबा। खोनादों नोंथाङा?
औ औ खोनागासिनो नोंथां।
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ'' गोबां सुबुङानो दैबानाजों खहा जाबाय सोरनिबा सोरनिबा जिउआ खहा जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ए दा बुंनो थाङोब्लाथ' दै बानायानो जोंनि देरसिन सुथुर नङा होमबा नोंथां दा दा जोंहाथ' मा खालामनो दैबानाखौ जों जोंहा जुजिनोथ' हाया जेराव बेबो मोनसे
नोंथां
बिबो दैबानायाबो मोनसे मिथिंगा बुहुम बिखानिनो मोनसे नियम जानो गोनांबा जा खायो जेरै जोंहा दै दै बानायाबो जानो गोनां जोंनि लांखायो दैबाना दैखौथ' जों रावबो लाखिनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो दा जोंहा बिबो बिबोथ' दैलिग जाया जानो गोनां बोथोर फैयो बिनिबो बे बोथोराव जायो नाथाय बे ओमफ्राय बे बोथोरनिफ्रायनो बारग'नो थाखायब्ला जोङो गिबियाव दा आं दानि बावैसो बुंखांबाय जेब्ला जेराव जोङो होन दंग' नाला जावना हरनायनि चान्स खालामनांगोन सुबिदा खालामनांगोन जोङो दैनिफ्राय बारग'नो थाखायबो राहा खालामनांगोन दा टाउन एरियाफ्राव बुंनो थाङोब्ला मानि थाखाय एसे अखाबानो दै बाना जों जायो होननानै बुङोब्ला जेराव बेयाव दै दै थांनायनि जेबो राहायानो गैला दै थांनायनि दंग' दंगल नंलायानो गैया जायनि थाखाय टाउन एरियाफोराव टाउन सहराव गोबां दैजोंबो दैबाना जायो बेनि थाखायनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां सैथो
दा जोंहा बे दैबानाखौ गोबां होबथानायनि राहा खालामथारनांगोन राहा राहा खालामनाया जोंनिनो गोनांथार मोनसे नियम आरो नोंथां दा टाउन सहरफ्राव गोबां दैबाना जादों दै टाउन सहरनि सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुवाहाटियावनो गोबां दै दैबाना जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बैफोराव दा बैफोराव दै थांनो थाखाय दंग' गैया जायनि जाहोनाव बेफोरनि जाहोनावनो दैबाना जायो अखायाबो ज दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंनो अखाखौ नाङा नङा नांगौ ज जुब जुब हानायनि जाहोनावनो जोंहाबो दैबानाबो जायो सोरनिबा सोरबा खेथिफ्रा गोबां लस जायो दा नोंथाङाबो दैबानाजों खेथि खेथि बाथिफोरा लस जाफेरबाय नामा नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा
ओरैनोथ' आंनि खेथियाल' नस्थ' जायाखै नोंथां जोंनि गामि ओनसोलनि खाथि खाला सुबुंफोरनि जा माने नस्थ' जाबाय आरो खहा जाबाय आरो माने दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां आबादनि खहा जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो थाखा फैसा जाय रां खरसा बाहायनानैसो जोङो आबादखौ मावनाय जायो लोगोसे थाखा फैसा लस जानाय जों लोगोसे गावनि खस्थ नस्थ' खालामनाय देहानि खस्थ' बेफोर गाैबो माने नस्थ' जाजोबो आरो नोंथां माने दसे समनि गेजेरावनो गासिबो सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेनिखायनो बैफोरखौ जों होबथानो थाखायब्ला जोङो गिबियावनो दे नोंथाङा बुंलांबाय दै लामा थांनायखौ जोङो मोजां खालामग्रो नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओ बैफोरबो बैफोर जाहोनानो जाबाय मोनसे मिथिंगानि आखुुथायानो नङा होमबा दा मिथिंगाखौ जोङो मोजाङै लाखिब्लासो जोङो बेफोरबायदि जानायनिफ्रायबो जों माखासे बाबो जों रैखा मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो बिफां लाइफां गायनानै हाग्रा बारि हाग्रा बारि हाग्रा बंखा खालामनानै जों जोंनि आबहावाखौ थाजिम लाखियोब्ला माने ओ जानो हागौ जे अखानि बिबाङा खम खमायलाङो नङा होमबा नोंथां।
औ थारैनो
औ थिग बेबायदिनो जोङो फारफ्रोमबो जोङनो दैबान जानायावनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होनबा।
अ नोंथां।
नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ।
औ। औ नोंथां रोजा रोजा साबायखर थाथसै होमबा नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां।
दे नोंथां औ औ।